ओ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो फिन आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा माबाफोर रायज्लायनो होननानै फन हरदोंमोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जे जोङो ओम जे आङो फनहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि समाजाव सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव माबायदि बिहोमा होदों गोदो माबायदिमोन आरो दा माबायदि बेफोरनि बागै आङो सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादों
अ बिदिब्ला सोलोंथाइनि गोनांथिखौ फोर सावरायनो सानदों नङा होमबा नोंथां? अ बिदिब्ला नोंथाङानो सावरायग्रोदो सोलोंथाइया जोंनि समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों
औ जागोन नोंथां दा सोलोंथाइया जोंनि समाजाव औ गोहोम खोख्लैनाय होनोब्लाथ' जों गोबां दङ आरो नोंथां। जे सोलोंथाइ बियो मोनसे हारिनि ओम मोनसे सिनस्रि बायदि ओ हाबा मावो सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंहा मोनसे समाज ओ मोनसे हारिया गावनि सिनायथिखौ होनो हाया बा गावनि सिनायथि गैयै बायदि आरो। ओ जे जोंनो मोनसे समाजाव थाग्रा सुबुं माहारि बा मोनसे हाद हादोराव मोनसे आयेनखौ मानिनानै सोलिनो गोनां जायो जायनि थाखाय जोंहा सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो बैफोर ओ आयेन बा नेमखान्थिखौ मानिना सोलिनो ओ हायाब्ला जोंहा समाजजोंनो नेवसिजागोन आरो गुबुन ओ हारिफोरजों नेवसिजागोन बेखायनो जोंनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो नों नोंथां बिदिनो जोंहा गोदोनि समाव जोंनि गेजेराव सोलोंथाइया गैयामोन बै समाव जोङो गोबां नेवसि जाबोदों बा नासयजाबोदों आरो नोंथां ओम बेफोरनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सोलोंथाइनि गैयैनि जाहोनाव ओ नाथ नाथाय समजों लोगोसे जोंहा दिनैनि दिनाव एसे एसे सोलोंथाइया जौगाबोबाय ओ बेखायनो जोङो दिनै एसे सोलायनायखौ नुबोबाय आरो नोंथां गोदोनि दिनाव मा जायोमोन जोंहा सोलोंथाइ गैयै समाव जों बर' समाजाव गोबां गेना गोरोन्थि सानलायनाय नंखाय बाथ्राफोरखौ फोथायनानै ओ बुथारलायनाय बा गावजों गाव एना एनि जालायनाय बेफोर हाथायफोरा जायोमोन आरो नोंथां गोदोनि दिनाव जे जों सोलोंथाइ होननाय बेनो गैयामोन जिम ओम मोनसे न'खराव सासे गथ' बा‌ सासे फिसाजोखौ न'खराव मा खालामो सोलोंथाइ लानायनि सोलायै बे गथ'खौ गुबुननाव लावखार बा रुवाथिसो दोनहरोमोन आरो जायनि जाहोनाव ओम बै न'खराव सोलोंथाइयानो बा बै गथ' बहा औसोलोंथाइखौ लानो हायामोन बेफोरनि जाहोनाव जोंहा गोबां ओम ओ उनाव थालांनो गोनां जादों आरो जे लावखार बा रुवाथि दोनलांनानै बेनि लावखार बा रुवाथि थाहैनायनि मोननाय रांखौ बिमा बिफाया बिफाया बाहाय बाहाय जानाय बेयो मोनसे गिदिर फाबमोन आरो नोंथां सोलोंथाइनि सोलाय बिदि मावना जानाया ओ बेखायनो जोंहा दिनैनि दिनाव एसे गुबुन हारिफोरनि रुजुनायाव एसे थालांनाय बायदि मोनो आरो नोंथां। ओ उम अब्लाबो जोंहा जे उम ग्लास हैैयैब्लाबो जोंनि गेजेराव दिनैनि दिनाव एसे सोलायनाया फैबाय आरो नोंथां। जोंनि जि गोदोनि माखासे गाज्रि साननाय हनाय गेना गोरोन्थि गावजों गाव ओ नांलाय खमलाय जालायनाय बेफोरो एसे खम जालांबाय आरो बेफोरो मानिफ्राय जादों होनोब्ला बेफोर सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सोलायलांजोब्बाय आरो नोंथां। ओ सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव गोसो हरबाय जोंनि नाय हनायाबो सोलायनो हमबाय ओ जायनि गेजेरजों दिनै जोंनि गेजेराव बुजिलायनाया फैबाय आरो बिदिनो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ गोबां नेमखान्थि आजा गावनि ओम मान सनमान गावनि थामोनथा बायदिफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजे गेजेरजोंनो मोननो हायो आरो नोंथां। जे नोंथाङा समाजाव थांनानै थानो थाखाय नोंथाङा समाजनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो नांगोन समाजाव नोंथाङा सासे मानगोनां सुबुं महरै थांनानै थानो नांगोन ओम बिदि आरो नोंथां जेब्ला नोंथाङा सोलोंथाइ लागोन अब्लासो नोंथाङा समाजाव सासे मानगोनां सुबुं महरैखौ नायथिजागोन आरो नोंथां। नोंथाङा सो सोलोंथाइ गैयालासिनो बा सोलोंथाइ गैयाब्ला नोंथाङा समाजाव बा बयजोंबो नासयजागोन बा नेवसिजागोन आरो नोंथां दा जेरै जोङो गोदोनि दिनाव गुबुन जौगानाय हारिफोरजों नासयजादों बेबायदिनो नोंथाङा सोलोंथाइ गैयाब्ला नोंथाङा नोंथांनि हारिनि सुबुंफोरजोंनो नासयजागोन आरो नोंथां बेखायनो जोंनो सोलोंथाइया जोबोद बहुद गोनां आरो सोलोंथाइया सासे मानसिनि सिनस्रि बायदि जि जायखौ जोङो जेब्लाय बो फोथांनानै लाखिनो नांगौ आरो नोंथां ओ उम दायो जोंहा ओम सोलायनाया फैबाय सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव ओ फैबाय मोनफ्रोमबो ओम जायगायावनो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ नुनो मोनसै आरो न'नि खाथि खालायावनो सोलोंथाइयारि फसंथानफोर खौ जोङो नुनो मोनसै नाथाय गोदोनि दिनाव मा जायोमोन जोङो बेफोरखौ नुनो मोनामोन आरो ओ सोलोंथाइ लानो गोनां जायोब्ला बा फरायसालियाव थांनो गोनां जायोब्ला जोङो गोजान गोजान हान्थिनानै थांनो गोनां जायोमोन जेराव लामाफोरा गाज्रि आरो थांलाय फैलाय जि लामा गोजान बिनि थाखाय बिमा बिफाफोरा गथ'फोरखौ ओ फरायसालिफोराव हगार हरामोन आरो गथ'फ्राबो हारसिं थांनो ओ गि ओ मोननानै फरायसालिफोरखौ ओम नागारनानै ओम फरायसालि फरायनायनि अनगायै लावखार दाहोनासो थाहैला बायोमोन आरो नोंथां ओ बेफोरो उफ गोदोनि दिनाव जोंनि बर' समाजाव गोबां सोलिदोंमोन आरो नोंथां ओ उम नाथाय ओ जोंहा जे जोंनि गेजेराव सोलायनाय लाबोनाय होनो ब्ला जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथाङा गेजेराव माखासे धोरोमनि बेलायावबो आरो जोंनि गेजेराव माखासे ओ जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय थानाय बायदि फोरखौ गुबुन हारिनिफ्राय ओ नासयजानायखौ गैया खालामनो थाखा खाय बिथाङा जिबायदि नाजादोंमोन उम ओ आरो बिथांनि नाजानायावनो जोंनि गेजेराव गोबां सोलायनाया फैदों आरो जोंनि गेजेराव सोलोंथाइयानो सोलोंथाइयाबो बिथांनि नाजानायावनो जादों होननानै बुंनो नांगोन आरो नोंथां ओम बिदिनो जोङो ओम जि सोलोंथाइ बेनि गेजेरजों जोंहा माखासे ओम जौगानाय खौ जोङो नुनो मोनो जे मोनसे समाव जोंहा जोंनि गामि ओनसोलाव मा जायोमोन खोमसि फोथायलाबायनायखौ नुनो मोनोमोन दायना हमनाय ओ अजा फोर फोरजाफोर बेदोफोरनाव गथ'फोरा लोमजायोब्ला बोन्दों गानहोनाय थाफिस गानहोनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां नाथाय दानि मानसिफोरा बेफोरनि बागै ओ हमदांनो हाबाय आरो बुजिनो मोनबाय आरो बेफोरो ओ जोंनि बा जोंनि साफ्रोमनियावबो खामानि होया ओ बेफोर जोङो बेफोरनि सोलायै दानि मानसि फ्रा डक्टर फार्मासिफोराव थांनानै मुलि लानानै ओम माखासे बेमारफोरखौ जोङो फाहामनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो गोबां सोलायबोबाय आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों दा ओ नोंथाङाबो जि जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ एबा सोलोंथाइनि गोनांथि बेफोरनि बागै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन आङो नोंथाङाथ' फोरमायलांखाबाय आंनो सोलोंथाइनि गोनांथि जोंहा सोलोंथाइ लानानै मा मा जौगाबोखो माबोरै जोंहा ससाइटिया एबा समाजा बबे लामाजों थांखो गोदो बोरैमोन आं बेखौ फोरों फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दा आङो बै जोंनिनो समाज सोलायनायनि मोनसे बाहागो एबा फिसा बाहागो बेखौ आङो नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो नोंथां बेनो जाबाय जोंनि आइजोफोरखौ गोदोहाय ओ सोलोंथाइ होआमोन बा समाथि होआमोन नोंथां आं नोंथांजों खोथा सावरायनो सानदों ओ आइजो समानथिनि सायाव आरो नोंथां। आइजो समानथिखौ बोरै खालामनाय जायो। बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै गोदो गोदायहाय जोंना मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो नोंथां।
लांदां
बे फोथायनायानो जाबाय जोंहा बै समाव गोदो गोदायहाय। जोंहा बिगियाना जौगायाखैमोन एसेबांबो जोंहा मोनसे खोमसि फोथायनाय दंमोन आरो नोंथां बे खोमसि फोथायनायानो जाबाय
गोदो आइजोफोरखौ फरायसालिफ्राव एबा ओ औ
लेखा फरायनो होयोब्ला जोंहा रांनि खहाजों लोगोसे जोंहा मा फोथायबावोमोन आइजोफोरालायनो लेखा गोरों जायोब्ला ओ मा
ज न जायो ना जायो
माबा जादु खालामनो रोङो होननानै हौवा माहारिफ्रा फोथायोमोन आरो बे फोथायनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंहा बै समाव समाजाव नांगौ रोखोमनि लेखा गोरों सुबुंफोर गैयामोन आरो नोंथां। आरो जोंहा लेखा फरायायावथ' जोंना गैयाखौनो होनजायोमोन आरो। जायनि जाहोनाव जोंहा। जोबोद गोथौ थौले सानोमोन आरो नोंथां आरो जों ओ मा होनो जोंहा फिसाजोफोरखौ एबा आइजोफोरखौ फरायसालियाव फरायनो थिनहरामोन। बेबादिनो जोंहा दंबावो सथि सावनाय
ओ जेब्ला सासे हिनजावनि
फैयो अब्ला बै हिनजाव खौ फिसाय थैनाय अरावनो सावफानाय-सावफानाय जायोमोन आरो नोंथां। बेखौनो सथि सावनाय बुङोमोन आरो नोंथां। मानो होनब्ला फिसाया थैयोब्ला बै बिजिखौसो दाय होनाय जायो मोन आरो नोंथां। मोनसे जोंनि खोमसि फोथायनायमोन जोंनि गोजौ गोदोनि समाव। ओ बिसियानो माखासे गाज्रि खाफाल लानानै फैदों बिसियानो सुनि न'खरनि बेबादि होननानै फोथायोमोन आरो नोंथां गोदोनि जुगनि मानसिफ्रा। बिनि गाहाय जाहोनानो सोलोंथाइ गैयैनि थाखायमोन।
नयस
सोलोंथाइ जौगानायजों लोगोसे जोंहा मा गोबां सानस्रिफ्राबो जोंना जौगानो हमबाय आरो नोंथां। बे माखासे सानस्रि फोर जौगानायनि जाहोनावनो जोंहा मा ओ जोंनि सानदांथियाबो ओ बांनो हमबाय आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि सोलोंथाइ जौगानायनि गेजेरजों जोंखौ खोमसि फोथायनायनिफ्राय सोराङाव लानानै फैबाय आरो नोंथां जोंहा मा खोमसि फोथायनाया गैलिया दा जोंहा। बेनि उनावहाय जोंनि खर'नि साननाय ओ जोंनि मोनदांथि गोहो बैफोर जोंहा गासैबो गैया जालांबाय नोंथां। बेनि उनाव जोंहा सोलोंथाइ दावगानायजों लोगोसे ओ जोंहा हिन्जाव माहारिफोरखौबो दावगाफानायाव माखासे गोरों गोराफ्रा बेबायदि साननायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो सोलोंथाइ जौ जौगानायजों लोगोसे आइजोफोरखौबो न'आवनो खामानि दामानि मावहोआलासे सोलोंथाइ लानो होनायाव आइजोफोरखौबो
बेफोरखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां ओ बेफोरो जाबाय जोंनि आइजोफोरखौ ओ गियान होनानै एबा सोलोंथाइ होनानै गोजौ थाखोआव दैथायहरनाय। बेबायदिनो जोंहा आइजोफोरखौ ओ सोलोंथाइ होनानै गोबां जौगासै जौगा
गोबां फिल्डआवबो जोंहा दैथायहरनो हाबाय जेरै जोंहा बेबायदिनो बिदिन्थि हिसाबै अख्राङावबो जोंहा आइजोफोरखौ ओ सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों दैथायहरनो हादों आरो नोंथां।
सासे सुबुं सम्पद हिसाबै
अख्राङाव थांनानै फैखांबाय नोंथां। बेफोरो गासैबो जोंनि गोग्गो गेजेरजोंसो जानो हादों आरो नोंथां। बेबायदिनो आइजोफोराबो राजखान्थि हान्जायाव जोबोरैनो दावगाबोनो हमबाय बेबायदिनो इटालिनि गाहाय मन्त्रि एबा गिबि मन्थ्रियाबो आइजोआनो आरो नोंथां। ओ जोंहा बेबादिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों आइजोफोरा जोबोरैनो गोहो गोरा जाबोनो हमदों आरो नोंथां। बेबायदिनो सोलोंथाइनि माखासे कर्सफोर लानानै आइजो माहारियाबो बेबायदि बिदिनो गिदिर गिदिर कम्पानियाव साख्रि मावनो हमबाय आरो नोंथां। जों बुंनो थाङोब्ला आ स्टेट बेंक अफ इण्डिया बेंक आवबो आइजोफ्रा गोजौ बिबानाव दंसै आरो नोंथां।
थिग बिदिनो आइजोफोरा माखासे
आ गिदिर गिदिर हटेल जोंनि गामियारि एबा टाउनावबो माखासे गिदिर गिदिर फालांगियारि सलायनायखौ नुनो मोनदों। बिदिन्थि हिसाबै जोंहा दङ हटेल ओंखाम जाग्रा हटेल बेफोरखौबो सलायनाय नुनो मोन्दों आरो नोंथां। बेबायदिनो मैगं फाननाय ना गोदानानै फाननाय दाउ दानानानै फाननाय बायदि रोखोमनि फालांगि मावनायखौबो नुनो मोनदों आरो नोंथां। बेनो जाबाय जोंनि आइजो जौगानाय आं